अ खोनादो ना नोंथा
औ खोनादों नोंथां।
अ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दंङ
अ नोंथा आंथ' ओरैनो दंङ
अ ओरैनो दंमोनलाय जों माब आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय माने जों मोनसे आयदानि सायाव माने रायलायनो नागिरदो आरो नोंथाङा सम दंबा रायलायनोसै औ दे होमबा जों औ उम जों औ ट आ माने माने गोदोनि आरो नै दानि दानि नै दानि समनि सोलोंथाइबा इडुकेसननि सायावहाय माने जों सावरायनो नागिरदोंमोन आरो गोदो माबायदिमोन आरो दा नै दानि दानि दिनाव माबायदि मानि एयाव फाराग सायाव एस-एसे रायलायनोसै आरो औ नोंथाङा माने गोदोनि गोदोनि समाव फराय नाया माबायदिमोन आरो नै दिनैनि समाव दा सोलोंथाइया माबायदि इनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांआ?
औ औ नोंथां हागोन। उम दा सोलोंथाइ होनोब्ला आ औ फरायनाय होनोब्ला ओ जोंनि बेलायाव गोबां ओ फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां रोखोमनि गिदिर गोलाव जाहैनो हायो ओ खौ जोङो ओ नुनो मोनबो दों आरो ओ फरायनाय होनोब्ला जों फना-फरायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्राय आरो ओ दासिमाव गोबां सोलायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों। ओ जेरै- होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय ओ जेरै- ओ जोङो फरायनो थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो ओ फरायनांगौ जायोमोन। ओ जेरै- ओ फरायनांगौ होनोब्लै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय ओ जोंनि खाथि खाला एबा साखाथिफ्रावहाय जोङो फरायसालि कलेज बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन जायनि जाहोनाव ओ गोदो गोदायनि बर'फोरनि ओब फरायनायफ्रा जोबोद खममोन आरो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो ओ फरायनांगौ जायोमोन उम जाय ओ फरायनायफ्रावहाय ओ गोबां रोखोमनि ओ जेंनानि गेजेरजों ओ भुगिनांगौ जादोंमोन‌ ओ जाय ओ फरायनो थाखाय जोङो ओ खाथि खालायाव ओ फरायसालि स्कुल बायदि गैयैनि थाखाय जोङो गोबां गोजानहालागै ओ ओ गोदोनि दिनफ्रावहाय ओ साइकेल, गारि मटर बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन ओ जोङो फरायसालियाव थांनो गोनां जायोब्ला गोबां गोजान गोजानाव जोङो ओ थाबायनानैनो थांनो गोनां जायोमोन। जायनि थाखाय जोङो फरायसालिनि फरायसालि थांलाय फैलायनि ओ यावनो सानसेया माने ओ थांखायोमोन ओ लोगोसेयैनो बेफोरबायदि फरायनायनि बेलायावबो जोङो ओ लेखा बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ गोबां ओ खमै मोननो हायोमोन। ले खा बहि, कलम बायदि बाय बेखौ जोङो जोबोद खमै मोननो हायोमोन ओ जायनि जाहोनाव जोंनि ओ फरायनायाव गोबां जेंना जादोंमोन लोगोसेयैनो ओ जोंनि फरायनायनि बेलायावबो ओ दानि मुगानिफोरबायदि जेरै- लाइट ओ बाल्ब बायदि बायदि स्रां फहर बायदि बाय रिनि गेजेरजों जोङो फरायनो मोनामोन ओ गोदोनि बेलायाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि उम बाथि बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ बायदो बायदि बायदि बाथि ओ लेम बेफोरनि गेजेरजोंसो जोङो ओ बिजाबखौ फरायनांगौ जायोमोन बेनि थाखायनो ओ गोदोनि ओ सुबुंफोरनियावहाय एसेबांबो ओ फरायनो हानाय ओ गोहोबो थायामोन आरो बिसोरनि ओ गोदो गोदायनि फरायनायफ्रा जादों बाराबो फरायनो मोननाय जायामोन जेरै- जि थाखो बा गु थाखो बा बा थाखो बेफोरबायदिसिम ओ जोङो फरायनानै थानांगौ ओ गोनां जादोंमोन जायनि जाहोनाव ओ जोंनि साखाथिनि खाथि ओ खाला गिदिर गिदिर फरायसालि कलेज ओ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन ओ बेफोरनि थाखायनो जोङो गोदोनि मुगाफोरावहाय खम खम फरायनानै ओ थानांगौ गोनां जादोंमोन ओ लोगोसेयैनो ओ जायनि बेलायावहाय ओ उम फरायनो थाखाय गोबां ओ रांखान्थिनि गोनां ओ जायोमोन जायफोराहाय ओ रांखान्थिनि बेलायाव एसे ओ ओ दोनि एबा ओ दोनि सुबुंफोरमोन बेफोरबायदिनि गथ' गथाय फोरासो एसे ओ गोजान जायगाफ्रावहाय थांनानै जोङो गोजौ सोलोंथाइखौ ओ लाहैनो हायोमोन नाथाय ओ दुखिया एबा गोरिब न'खरनि ओ फरायसुला फरायसुलिफ्रा ओ जि थाखो बा, बा थाखो बेफोरबायदिनि गेजेरावनो जोङो फरायनायखौ दोनथ'नांगौ गोनां जादोंमोन। आरो ओ गोदोनि ओ स मफ्रावहाय जोङो गोबां ओ बेलेग बेलेग नेमखान्थिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन जायफोरा जाबाय हिनजाव माहारि ओ हिनजाव माहारि एबा फरायसुलिफोरखौ जोङो जि थाखो बा बा थाखो बेफोरसिमल' जोङो फरायहोनायखौ जोङो ओ नु नुदोंमोन लोगोसेयैनो ओ बिसोरखौ आइजो माहारिफोरखौ जोङो जि थाखो बा बा थाखोनि उनावहायनो जोङो ओ बिलाइ होनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन आरो गोदो गोदायनिफ्राय दासिम हालागै गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंओ जेरै- होननानै बुङोब्ला दानि मुगाफोरावहाय गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग सोलो ओ फरायनायखौ जोङो ओ फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों ओ जेरै- होननानै बुङोब्ला दानि मुगाफोरावहाय गोबां रोखोमनि ओ अनलाइननि गेजेरजों एबा ओ ससियेल मिडियानि गेजेर जों गोबां रोखोमनि गोबां फरायनायखौ जों नुनो मोनबोदों जायनि गेजेराव जोंङो ससियेल मिडियायावनो गोबां रोखोमनि बिजाबफोरखौ जोंङो बिजाबफोर नुनो मोनबोदों एबा फरायनो हायो एबा अनलाइननि क्लास बायदि-बायदिफोरावहाय गोबां रोखोमनि गोरों गोरा फोरोंगिरिफ्रा गोबां गियान होनाय बा फोरोंनायखौ जोंङो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ जोंङो अनलायननि गेजेरजों मोननो हायो लोगोसेयैनो दानि जुगफ्रावहाय गोबां रोखोमनि ओ साखाथि फाखाथिनो गोबां स्कुल कलेज बायदि-बायदि गायसननाय फोरखौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरो गोबां ओ खम खरसा बायदि-बायदिनि गेजेरजोंनो जोंङो गोजौ थाखोसिम जोंङो सोलोंथाइ लानो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला दानि मुगाफोरावहाय गोबां रोखोमनि ओ बिजाब बानायग्रा खारखाना बायदि-बायदिफ्रा गोबां रोखोमनि ओ दाबसेयावनो ओ जायगा दाबसेयावनो खाथि खालायावनो गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोननायखौ जोंङो ओ नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिखौ जोङो बिजाब बायदि बायदिफोरखौ जोंङो गोबां ओ एभेलेबेलै एबा गोबां रोखोमै जोंङो नांगौ बायदि ओ मोननो हायो। नाथाय गोदोनि समफ्राव बेफोरबायदिखौ जोंङो मोननो हायामोन ओ आरो दानि मुगानि ओ फरायनायफ्रा गोबां गोजौ थाखोनि फरायनाय आरो गाव-गावखौ ओ अनलायन एबा ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां फरायनायखौ जोंङो नुनो मोनबो आरो ओ दानि मुगाफ्रावहाय बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां रोखोमनि ओ गोजौ-गोजौ थाखोसिम ओ जानो हानाय ओ गेदेेद सुबुं जानो हानाय एबा जौगानाय सुबुं जानो हानाय सुबुंफोर ओंखारनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों जेरै होननानै बुङोब्ला बर' फोरनि गेजेरावनो ओ फरायनानै थांनाय उखिल बायदि-बायदि इन्सपेक्टर पुलिस आर्मि डाक्टर इन्जिनियार बायदिफोरखौ जोंङो रोखा रोखायै नुहरनो हायो। दानि आरो गोदोनि होननानै बुङोब्ला ओ सोलायनायखौ जोंङो गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ नुनो मोनबोनो हादों। ओ बिथांमोननि सोरगिदिंथानाय फरायनायनि बेलायाव माबायदि सोलायबोदों गोदोनिफ्राय आरो दा दासिमहालागै बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङाबो नोंथांनि एरियानिखौ फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो औ
दोनि सम गोदोनि सोलों थाय आरो नै दानि सोलोंथाय होना सोलोंथाय होनोब्ला जों माने बुहुत सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने गोदोनि समावथ' खाथि खाला फोराव जों बुंलांनाय बायदिनो खाथि खालाफ्राव स्कुल गैयामोन कलेज गैयामोन। गोदोनि समाव आरो माने इदि मा होनो फरायनांगौ होननानै माने मा होनो एदभाइस इदि होनाय गैयामोन आरो गोदोनि समाव माने फरायनानै मा मोनो इफोरबायदि होननाय जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय माने फरायबाबो जों हिनजावसानि हिनजावफोरनि बेलायावथ' आरो फरायनो होआबाबो जायो होननायसै आरो जेनेबा मालायनि न'आवसो बारखागोन हिनजावसा मानसिखौ माने मानो फराय होनो मानो इसिबां गिदिर फैसा गारनानै फराय होनो इफोरबायदि होनना बुङोमोन आरो जायनि जाउनाव माने गोदोनि समाव माने हिनजावसा फोरखौहाय माने खम बिबांनि सोलोंथाय लानाय बा फरायनायफोरखौ नुयो आरो नै गोदोनि समावहाय जोंङो जेनेबा फरायनायबो जेनेबा दानि बायदि मा होनो कारेन गैया मोन आरो मा होनो जेनेबा मबायल-मबायलबा लायट बेफोरबायदि गैयामोन आरो गोदोनि समावहाय। जों जेनेबा साथिबा लेम नों फरायनांगौ जायोमोन माने जों फरायनायाव माने बांद्राय गोसो होयामोन आरो गोदोनि समावहाय। जायनि जाउनाव माने नै ओम जो माने जाम्बा जाम्बिखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय नै दा दानि समखौ बुंनो थाङोब्ला दाथ' आरो गोबां गोरों गोरों गथ'फोर ओंखारबाय आरो गोदान गोदान मा होनो स्कुल कलेज ओंखारनायनि जाहोनाव आरो माने गामिफ्रावबो फरायनायजों लोगोसे गामिफ्रावबो माने बेफोरबायदि एदभाइस होनाया एदभाइस होनाय बेफोरखौ नुसै आरो दानि दिनावहाय माने। गोदो जेरैहाय फरायनाङा स्कुलाव थाङाबाबो जायो होननानै बुङो ओरैबाबो मावनासो जाखायो जोंनि सुबुंफोरा होननानै बुङोमोन ना दानि समाव आरो बेफोरबायदि माने नि सनमान बेफोरखौ मोना होननाय बायदि आरो नै दिनैनि समावहाय ओमफ्राय जायनि जाहोनाव माने गथ'फोरखौहाय माने गोजौ सोलोंथाइ बा मोजां मोजां स्कुल स्कुल फरायसालि बा कलेजफोरावहाय फोरोंनाय जायो आरो नै दिनैनि समाव। आरो जों नै दिनैनि समाव आरो जों नुनो मोनदों माने फरायनायजोंनो माने जों गावनि मुं बा आरो गो-गोबां मोजां मोजां पारसेन्टेज पारसेन्ट लानानैहाय मा होनो मोजां मोजां कलेजाव मोजां मोजां डिग्रि लानाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो नुनो खेला जोंनो फरायनायजों लोगोसे जोंनि मा होनो जोंनि ओनसोलावहाय आरो खेला दुला बेफोरावबो माने मा होनो गेलेनानै नाम मोननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। आरो नै दिनैनि समाव। आरो बेजों लोगोसे माने गोदो गोदोथ' मा होनो गोदोनि समाव माने साख्रि बा बेफोरबायदि जब मावनायफोरबायदि नुनो मोना होननानै दिनैनि समाव आरो दानिया जब मोननायानो माने बुहुत जानो हमबाय आरो माने एसेल' सोलों थायजों माने दा जिउखौ खुंनो हाया होननाय बायदि आरो मानो जेनेबा जों मायबा मोनसे जब नागिरनोबा मायबा मोनसे साख्रि नागिरनो थाखाय माने गिबियावनो सोलोंथायखौसो सोलोंथाइखौसो नागिरबोयो आरो माने बेसेबां फरायनाय बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेसेबां बेसेबां मार्क मोननानै माबा दावगालां बे दानिया माने पारसेन्टनि सायावसो मा होनो दिपेन्ट खालामो आरो गोदोनि समावथ' आरो क्लास एइठ बा क्लास टेन जेनेबा थाखो जि बा मेट्रिक पास जानाय इफोरावनो माने ज सि-सिगांनि समावहाय साख्रि मोनोमोन आरो दानि समावहाय माने बादायलायनाय मुगा बायदि जालांनो हमदों आरो सोलोंथाइखौ लानानै ओम नङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ
होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'सै नामा?
औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनि।
औ
औ